हेलौ खोनादोंं ना
औ खोनादों
औ जोमबा दिनै जोङो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि जानाय आयदानि सायाव सावरायदिनि ना
औ औ सावरायजागोन दे
औ
औ
बर'फोरनि ओंख्रि जानायनि रायख'ना दोरोङारि ओंख्रि जानाय रायख'नांगौबाथ' जों गोबां ओंख्रिफोरखौ नुनो मोनो जेरै अनलाजों दाउ सबाइजों दाउ बेदर ओंख्रि नारजि जि अमा नाफाम आरो गोबां दङ
दङथ' आरो थारैनो बिराद गोथाव नङा होमबा बर'नि ओंख्रि होनबाथाय जाबाय थानो लुबैलायो आरो
औ नंगौ
बेलेकफोर नि ओंख्रिफोरखौथ' जानो ओ मोजां मोना माथो
औ बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होनबाथाय गोथावनोखा
औ बबे ओंख्रिखौ साबसिन मोजां मोनो ओहो नोङो
आङो सबायजों दाउ ओंख्रिखौ बयनिफाय साबसिन मोजां मोनदों आरो
ओ आंबो बिराद गोथाव मोनो बिखौ दै
औ नोंथांनि साबसिन मोजां मोननाय ओंख्रियालाय मा
ओम आंनि मोजां मोननाय होननानै बुङोब्ला आं गासिबखौबो जायो मोजांबो मोनो थेवबो माने आं बयनिख्रुइ साबसिन मोजां मोनो होनना बुङोब्ला एम्फौजों अनला बेनिफ्राय अमाजों नारजि बिनि फ्राय बेस्ट जुदि बय साबसिन रायखांबा एम्फौजों अनला आरो
औ औ
नोंथां-नोंथांनियालाय
आंनिया सबायजों दाउ ओंख्रि सबायजों दाउ ओं ओंख्रिखौहाय नोंथांमोनथिं बोरै सङो
सबायजों दाउखौ होनदों नामा
औ औ
सबायजों दाउजों आंहाथ' बारा एसेबां ओ गियान गैया थेवबो रोंगौ आरो एसे बर'नि ओंख्रि नालाय मालाबा मालाबा संनांगौ जायो आ ओम गिबियावनो जोंनिजाय आं आइनिखौ नायनानै गोसोआव दं आरो जेनेबा आइआ सङोबाथाय मा गिबियावनो सबाइखौ एसे एवनानै लाग्रोयो ओमफ्राय एवखांनायनि उनावहाय फुख्रेमो आरो जेनेबा गथा फुख्रिमखांनानै ओ दैयाव दसे सोमनानै दोनो ओमफफ्राय बेखौ मा खालामो। दसे सोमना दोननानै उनावहाय दै फुदुङो आरो जेनेबा सारायाव दै फुदुंखांबाथाय सबाइखौ होसनहरो बाय होसन खां खांनायनि उनावहाय खारैबो होनानै होखायो दै बेवहायनो जोंखैजाय नै बेयाव आरो संनाया
औ औ
दाउखौबाथाय न'आव साफा खालामनानै सिथारखानानै माने साफा खालामनानै आलदा एवसिगोन एवखांनायनि उनाव बै सबायाबो रुइबाथाय बेखौ दाउ एवनायाव बिदिनो जायो आरो। ओमफाय नोंथांमोनथिंलाय माबायदि हो
जोंथिंबो एखेयानो होनजायो। गिबियावनो सबायखौ एवनानै होख्रेमनानै लाग्रोयो आरोना। ओमफ्रायो सबायखौ माय दैयाव रुनानै लासिगोन लानाय समाव आरो बिदिनो खारै होसिगोन खारदैखौ
औ
औ गोदान आरो माबा खार सबायखौ रुइहोसिगोन आरो खारदै होनानै ओमफ्राय दाउ बेदर बेफोरखौ मोजाङै बेदरखौ गोदासिगोन सुसिगोन एवफ्रामसिगोन संख्रि फानलु होनानै हाल्दै मस्ला होनानै दाउ बेदरा एवफ्राम एवफ्रामनानै लाबाय लानायनि उनाव ओमफ्रायो दै गोदौ नबाथाय सबाया रुबाथाय सानानै लायो आरो। साना लानानै ओमफ्रायो गोदौबाय थानाय समावहाय दाउ बेदरखौ होनानै होसिगोन
ओ
बिदिनो गोबाव सम गोदौ होसिगोन गोदौ होनोनानै बिदिनो मोननाय बायदि जाबाथाय समखौ साखिसिगोन साखिसि आरो।
एसेबां जायो होनलाय
हा
औ
एसेबांनो गोबाव लासै लासै सङो एसेबांनो गोथाव जायो होननानै जोंखौ मानसिफोरा बिराद बुङो।
औ नंगौ नंगौ।
ओमफ्राय आरो खारै होआलासिनो सदा होयोबा मेंगल'ल' जायो होननानै बुङो आरो।
खारै होआलासिनो सदा होयोबा बिदिनो थावनो नागिरा माने ओंख्रिया
मेंंगल'ल' जायोनो।
औ नंगौ।
दाथ' मानसिफोरा जेनेबा बादुला जाबाय नालाय एसे सदाफोरखौ खौ थाब थाब माने दाम खमावनो मोनो जाहैबाय नालाय ओमफ्राय बाहायो आरो ओंखायनो
बांसिनानो सदा बायनायसो नुनो मोनो दाना।
औ जोंखिबो सिगांसो आबै आबौमोन थानाय समावहाय थालिर फस्ला ओमफ्रायो सबायफोरनि खारै बेफोरखौ सावथुमनानै माबायोमोन फरनानै लायोमोन सरनानै
औ बे बेसरफोर फोननाय फोराननानै सावनानै खारै खालामो आरो
औ औ बेखौथ' बिदि खालामो बार ओमफ्राय दाथ' दानाबा ओ जाहानावबो सदायानो थाबाय थायो दैे नाथायबा खारैखौ नुनोनो नागिरला माने नागिरबाबो मोनलानो बानायला जाहैबाय नालाय।
जोंनाबो सम सम मालाबा गोबावजों लाबोयो बांसिनानो होमबाबो जोंना बिदिनो गाव बानायनानै लानाय खारैसो होननानै संनानै जायो आरो।
औ अनलाफोर संबाबोथ' खारैफोरखौ जेनेबा बे लकेल खारै मोनबासो गोथाव जायो नङा होमबा?
औ औ
अनलाजों एम्फौ जोंखौ माबायदि सङो आजिया
जोंथिंजाय अनलाजों मेवाय होननानै
नङा अनलाजों एम्फौजोंखौ होनदां
औ औ फार्स्टआवनो माइरंखौ सुनानै माबा बोखांनानै लाग्रोनानै दसे दोनसिगोन दैफोरानोसे औ रुहनोसै औ रुयहोना गुन्दै खालामसिगोन। खएनआदओ। गुन्दै खालामनानै ओमफ्रायो दै दैखौहाय फु ग्लाब ग्लाब गोदौ होबाय थासिगोन बिदिनो अर अरदाबावहाय होनबा बे समावहाय एम्फौ एम्फौखौहाय मोजाङै बासिनानै दैयाव माबायावहाय सुनानैहाय एवफ्रामसिगोन। हुफ्रामनानै दै होसिगोन दै होनानै ओमफायो जेब्लाबो खारैसिगोन आरो माबायावहाय अननायावहाय दै होनावहाय बे फुदुंनानै ओमफ्रायो जेब्ला माबायाव अनलानि अनलानि दैया गाब गाब गोदौब्ला माबाखौ हो सिगोन अन गुन्दैखौ हो होसिगोन। मोजां एरबाय थानांगौ आरो माने। औ हाजोंनो होयो। अनलायाखौ अनलाया बेवहाय बिदि माबा होयोब्ला एरबाय थानांगौ। खादौजों एरबा मोजांसिन जायो होनो। आरो औ
फिथरखायो नालाय नङाबाना।
औ ज होनानै सिङाव लाथा खानानै खामनाय बायदि जायो। माने
ए जायो। माथो आरो
बिदिनो एरनानै लाबाय था एरबाय थानांगौ आरो।
ओमफ्राय उनावहाय एम्फौखौ होसनसिगोन।
औ एम्फौखौ होसनसिगोन। बिदिनो दसे दोनसि गोन मोसां गोदौ होसिगोन रुसिगोन ओमफ्रायो मोननाय बायदि जायोब्ला बिदिनो जासिग आरो बिनि अनला ओंख्रिया
ओ ओ
बिदिनो मोननाय बायदि समावहाय दुन्दिया सामब्राम होला होस आरो
ओ मोदोमनायनि
औ गो
हालदैथ' होवा खोमा अनलायाव
अनलयाव जों दा बिदि संना जानायावथ' हालदै होयो।
ओ मोजां नुनायनि
औ
जोंखै संनायखौ आंबो मालाबा मालाबा संनायाव थाफाबाय थायो नालाय ओमफ्राय नुयो आरो बे सिगां बांसिन थायोमोन उन्दैयाव ओमफफ्राय दाथ' बारा थानो मोना नालाय थेवबो एसे एसे गोसोआव दं आरो जेनेबा
औ औ
बेयाव अन गुन्दैखौ मा खालामो दैयावहाय मिक्स खालामना लायो मिसायनानै लायो।
औ माने संनायनि माबाया आलदा आलदा जायो आरो।
जायो। आखाइजोंसो दैजों मि-मिसायना लासिगोन ओमफ्रायो लाव लाव जाबाथाय डायरेक्ट दै गोदौनायाव हरसिगोन आरो बेखौ सायनानै लानायखौ दै बायदि लाथों। लाथा लाथा जि होब्ला माबा ओ मा होनोमोनलाय बिदि होबाथाय फिथर खायानो आरो इसोर बुं बुंग्राफोरा बुङो आरो।
औ
बाय एम्फौफोरखौबो एसेल' साराय गुदुाव होयो ओमफ्राय एवथारा सिगांनि मानसि फ्रा बिदिमोनना बारा थाव जायामोन नालाय
औ
साराय गुदुङाव हरसिगोन ओमफ्रायो एम्फौखौ सुनानै लायो नालाय बे दै ओंखारबाथाय दैया रानबाथाय बेखौ बस'नानै दाइरेक जाफाव हरस गोन बियाव गोदौबाय थानाय समावहाय
आरो
ओमफ्राय खारैखौबो आनला फानला जि जिथि टाइमावनो होलाबायायोमोन आरो आंथ' बिदिस न मोनबानो जाबाय होननाय बायदि सिगांनि मानसि ब्रा
औ
बारा थावा गोना आरो दाथ' जेनेबा दागोर गोथाव मोनो
ओं गुबुन गुबुन जायगाफोराव माने संनायनि माबाया आयदाया बेलेग बेलेग जायो आरो गुबुन गुबुननो
जायो गुबुन गुबुन जायोथ' आरो दानोथ' बिराद गोथाव मोनखायो आं
ओं गोथावन हा
बयबो माने आलासिफोरा फैबाथाय जोंहा नाव एम्फौ थाबाय थायो नालाय बेखौ संनो थिनो आरो आइखौ ओमफाय मालाबा मालाबा आंबो संनो मोनो खिन्थु आं बेबायदि आंना एकदम आदबा आलादाखा आरो संनायनिया
औ उम
बारा एसेबां दोरोङारि संनो रोङा नालाय ओंखायनो मस्लानिफ्राय लानानै जिसे मोनो होजोबखायो आं
बयनिबो संनाया मानो होनबा एखे जाया नालाय आलदा आलदा जायो
उम आलदा आलदा जाजोबोथ' आरो
औ
ओ होनबा दिनै लाखिथ'जासिगोन नामा नामा
औ दिनैनिया इखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन दे
औ दे होमबा ना
औ दे
औ